हेल' हेल' ओ हेल' नोंथां।
औ खोनादों दे।
टपिकआ जाबाय ओ खोनादों नोंथां। टपिकआ जाबाय- ओ संनाय-खावनायनि बागैनो रायजलायनोसैना नोंथां?
औ रायज्लायसै।
नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
अ आंथ' बेबायदि गासिबो ओंख्रिखौनो जानानै मोजां मोनो। ओमफाय दा जेरै जोंना बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला एक्सट्रा दङ खिन्थु आरो जोंहा बेबायदिनो गासिबो गुबुन गुबुनफोराबो जाग्रा गोबां ओंख्रि दङ। आथिखालाव माने बेफोरखौबो जानाय जायो आरो जेरै दालि ओं- ओंख्रिफोर। बेफोरखौबो जों जानाय जायो। नङा ओ-
उम नोंथां
जोंहा बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेबायदिनो जेरै अनला अनदला ओंख्रै‌। ओमफ्राय आरो सबाय ओंख्रै बा साम' ओंख्रै। बेफोरबायदिनो दङ। ओमफाय बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां‌।
अ नोंथां ओमफ्राय ओ अनला संनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां अनलाखौ जोंहा
मा मा माइरंनिफ्राय देयो माथानिफ्रायबो देनाय जायो आरो ओमफफ्राय खायसे खायसे खायसे आरो जोसाखौबो द देनानै अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोसानि अनला ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो बेहा मोदोमनाय दङ नालाय ओमफ्राय मो मोजांसिन जायो आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौथ' माने गासिबोथ' टाइमावनो जानाय जाया जोंनिथिंजाय जेब्ला बै माइ गोरलैनि फुजा होयोना मोनसे जोंना बर' समाजाव
ओं
जायखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो ओमफ्राय समावहाय माने बै माबाखौ बाउखांनायनि उनाव माइ गोरलैखौ बाउखांनायनि उनाव माने जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ बे दिनखालिनो संनाय नाय जायो आरो
उमथां
ओमफाय बे अनला ओंख्रि संनायाव जोङो बेबायदिनो बेदर होफानाय जायो। गोदोथ' माने लकेल दावफोरखौनो होनानै सङोमोन आथिखालावबो स सङो देनाय ओमफ्राय अब्लाबो माने गोदोनि समाव माने ब्रइलार दाउ मोनामोन नालाय जोंफोरनिथिंजाय ओमफाय लकेल दाउजोंनो संनाय जायो आरो अनला ओंख्रि जोङो बेबायदि संङो गिबियावहाय नोङो अनला ओंख्रिखौ माजों संगोन बेखौ माने एवनानै लाग्रोयो आरो बेदरजों संगोनबाथाय बेदरखौ एवनानै लाग्रोयो बेनिफ्रायो बै बेदरखौ एवनानै लानाय समावनो माने नों बै सोमखाना दोननाय माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लायो आरो।
थ' जेनेबा उवाल होननाय दङ उवाल दङमोन ना ओमफफ्राय बे उवालाव दैयोमोन ओमफ्राय ओ सोरहाबा आरो दाना उवाल गैयिफोराथ' थबसेयाव देयो ओमफ्राय आरो दानाथ' गासिबो न'खरावनो माने ग्रेन्डार थायो ना
जोबोआनो ओमफफ्राय बै ग्रेन्डारफोरावनो माने अनलाखौ बै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लायो आरो मेचिनावहाय बेनिफ्राय गुन्दै खालामनानै लाबाय
ओमफफ्राय बेखौ जेब्ला बेदरखौ एवफ्राम खाङो होमबाथाय माने बेदर एवफ्रामनाय बै सारायाव यावनो माने दै गुदुं दैखौ होनानै होयो आरो गुदुंबो होनो हायो गुसुबो होनो हायो आरो
उ
जनोबा गुदुं होबाथाय थाब दुंबाय ओँख्रिया दैया थाबुंनाय ज ओमफ्राय बै दैयाव माने बै जों जे मिक्स खालामनानै देनानै लायोना माइरं गुन्दैया ओमफ्राय बे गुन्दै बेखौ माने दैया एसेमान गोदौहांबाथाय माने बेखौ होनाय जायो आरो
औ
बेनिफ्राय होनानैहाय ओ जोङो जेब्ला बै गुन्दैया ओंख्रि सारायनि थालायाव थानानै गोरा जानानै खामनो नागिरोना?
ओम
बेनि थाखायहाय माने जोङो बेखौ गारबाफोरजोंहाय हायबाय थानांगौ आरो आरो माने मिक्स खालामबाय थानांगौ नङाबा खामनो नागिरोना आरो ओंख्रिया खामबा खद जाया बेनि थाखायनो बेबायदि खालामो बेनिफ्राय बे जेब्ला एसे गोदौवो अब्लानिया खारखौ होना खारैखौ होनानै होयो आरो जोंनाथ' बर'फोरा सदा जायाना बांद्राय औ किन्थु टाउनाव थानाय मानसिफोरा बै अरजिनेल दा जों बर' फोरा बानायनाय अरजिनेल खारैखौ मोना जाहैबायनालाय गोजान गोजानाव थानाया माने बिसोरो अनला ओंख्रि जानोबाथाय बै सदाखौहाय होनाय जायो आरो
अ ओम
जोंहा खारै खौ होबाय ओमफ्राय खारैखौ होखांनानै बेनिफ्राय ओंख्रिया गाब जायो आरो- गोज्जा बेबायदि जायो बेनिफ्राय बेदर एवफु फ्रामना लानायखौबो जोङो हरनाय जायो आरो- बे गोदौफुबाय थानाय समावनो बेनिफ्राय मोजां- मोनजासे संबाय ओमफ्राय आरो बेवहाय नोङो गोजां बोथोराव सङोब्लाथ' नों दुन्दियाबो होफानो हायो। दुन्जिया होयोब्ला आरो मोदोमसिनो ओमफाय बेजों लोगोसे नोङो बै लाइ बिलाइआ लाइ बिलाइखौ नोंथाङा सिनायोना?
सिनायो सिनायो
लाइ बिलाइखौ-
ओं लायबिलाय ओं सिनायो
अ बे लाइखौबो माने ओंख्रियाव फिसा फिसा मिहि हानानै होफानाय जायो आरो अनला ओंख्रियाव होमबाना माने औ गोथां फाख्रि बेबायदि नुयो आरो
ओम
ओमफाय आरो आंबो नोंथांनाव सोंनि बर'नि जानाय लोंनाय नालाय ओमफाय नोंथांमोननिजों साम' ओंख्रिफोरखौथ' जाखायो- बर' हिसाबै ओमफाय बेखौ मा मा- मैगंजों संनानै जानाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ साम' साम'खौथ' जों- बांसिनानो सबायजों जायो नोङा होनबा?
औ
सबाइजों जायो खायसेया आरो उसुमै उसुमै जारि होनो होनबा खायसे जायगायाव गसु मोनो ओम खायसे जायगायाव रुसुमि होनना मिथिगौ बेजोंबो संनाय जायो। ओमफ्राय खायसेयाथ' आरो साम' लादायबो जायो नालाय साम' लादायखौ आरो खायसेया आरो फ्राय एवनानै जायो नोरसिं होनानै ओमफ्राय ओं बेबायदिनो
बेनिफ्राय आरो जोंनिथिंजायबो बे साम'आबो रो रोखोम रोखोम थायो ना? ओमफफ्राय साम' गोलावबो थायो साम'लादायबो थायो बेबायदिनो साम'लादाय बेबायदियानो साम' फिसाबो थायो आरो ओमफाय औव ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो बर'फोराथ' दैमा साखाथि फाखाथियावनो थाखायो नालाय बैफोराव जेनेबा खननानै लायबाय हाखर गोनांफोरा हाखर न'खराव साम' थानायफोरा माने खननानै लायबाय बेबायदिनो मुगाव माने खननानै लायखालिनो जाया आरो जोंना। माने हा थायोना हा थायो बेनि थाखायनो माने मोजां सोमनानै दोनो ओमफ्राय सोमहाब नानै दोनहाबबाय थाबाबो थैयोना बिसोरो बेनिखायनो माने गोदान गोदान दैजों माने सोलायनानै दोनबाय थानो नांगौ जायो आरो। मोजाङै जागाबाय थायोब्लासो इसोरनि माने- खुगानिफ्राय गबोनाय हाया माने ओंखार
ओम सोमाबना दोनो आरो ना।
नङाब्लाथ' जोङो बेबायदि खनना लाबोग्रोन लाबोग्रा जाबा माने हा मोनजायो ओमफ्रायो औव। बेनिफ्राय आरो दाननायफोरावबो जों मोजां दाननांगौ नङाब्ला बै हागाव थायोना हागाव होनो बेखौ। ओमफ्राय बेफोरबो ओंख्रियाव थाफायोब्ला माने मोजां मोनजाया आरो जानो ओमफ्राय गिबियावनो जोङो साम'खौ बेबायदिनो सोमना दोनो ओमफाय बे साम'खौ दानो आरो। खिथुखौ दानो ओमफ्रायो बेनि दाखोन थायोना-
औ अ बै सिङाव माबाखै खर'खै।
औव बेनिफ्राय आरो साम'लादायखौथ' जोङो बेबायदि गोदोरहैनो सं संनो हाया नङा होमब्ला बेखौ माने देख्रुबनानैसो जायो बा एरख'नानैसो जायो रुग्रोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय औव ओमफ्राय बर' फोराथ' माने बांसिन ओ साम'ओंख्रि होनबा सबाइजो जोंनो संनानै बिसोरो जायो ओमफ्राय खिन्थु- जोंनिथिंजाय माने सबायजोंल' जाया आरो बेखौ माने नों होननाय बायदि दहायो जारिजोंबो जायो बेनिफ्राय ओ। आलु ओंख्रिफोरजोंबो जायो आरो आलु खारै बेजोंबो जायो। ओमफ्राय आरो जोगोनार जोगोनारजोंबो जायो बेबायदिनो जायो आरो। औव खारैखौ नां नांगौ आरो ओमफ्राय जोगोनारजों संबा माने खारैखौ नांला। बेबायदिनो आरो औव ओमफ्राय आरो जेरै मटर मटरफोरजोंबो सङो म टर दालि हुख्रेमनाया बेजोंबो संनाय जायो आरो। गोथाव मोनजायो आरो साम'खौ बांसिन गोबां बर' फोरानो माने गावसोरनि जों गावनि माने ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायफोरखौ माने बांसिनै जायो।
जायो आं। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा आरो नारजिजों अमा संफेरगोन ना संफेराखै।
नारजिजों अमा आङो संफेराखै।
ना जाफेरबाय ना।
औव आङो नारजिजों अमा बेबायदि जाफेराखै आरो।
बेना-
औ थेवबो संनायखौ एसे मिथियो आरो। नोंथांमोननिजों बेनिफ्राय नारजि दोलोखौ बांसिन जायोना? बे नारजि दोलो नङिखौ बांसिन जायो?
ओ बे नारजिनि बागै उनाव सावरायनोसै नामा नोंथां? ओम दोनै एसेयावनो ओं समा जाबाय आं एसेयावनो दोनथ'
औ दे।